हेल'
औ खोनादोंना खो नोंथां?
औ औ खोनादों औ
अ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा?
औ औ दसे आङो बिदिनो गोलांना दंथ'यो।
आ ओम ओम ओम ओम ओ आंबो दङ ओरैनो
औ औ औ।
ओ दे नोंथां ओ जोंहा जोंनि बर'फोरनि माने ओ आथिखालनि आबाद मावनाय आरो गोदोनि आबाद मावनाय बिनि सायाव एसे सावरायलायदोनि नामा?
औ औ नोंथां सावरायजायो।
औ दा आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो आबादनि सायावनो सोनारनानै ओ जाबोग्रा हारि नङा होमबा?
औ औ नोंथां।
ओ सिगांनिफ्रायनो बर'फ्रा मा होनो आबाद होननानै बुङोब्ला माइ आबाद माइ आबादखौनो मेजर आबाद हिसाबै हमनानै लायोमोन दा गोदोनि समाव ओ जोंहा सुबुं अनजिमायाबो खममोन। दा सुबुं अनजिमायाबो खम हिसाबै मान माने ओ साफ्रोमनियावबो हाफोरा गोबां ओ बुरजा बुरजा दङमोन दा बेव हाय माने गोनांथिफ्राबो एसेल'मोन नालाय माने माइ आबादखौल' गाहायै मावबाय थायोमोन माने ओ माइ आबाद मावनायनि अनगायै माने गुबुन ओ रां खावरि आरजिनो जाबाय गुबुन आबादफोर मावनायखौ जों नुनो मोननाय मोन‌ आरो नाथाय आथिखालाव ओ माइ आबाद मावनायजों लोगोसे बिदिनो माने गुबुन गुबुन आबाद फोरखौबो मावदेरफानाय बेखौ जोङो नुनो मोननाय जासै जेरै माइआ जेब्ला जोंनिया हाखाङो अब्ला माइ बे दुब्लि बारियाव ओ थेमसि बेसर फाथो बेेफोर खौबो माने ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो दुब्लि दुब्लि दा गोदोनि दिनावथ' ओ बर'फ्रा मा ओ मोसौ मोसौ जों हालेवनानै माने माइखौ गायनाय जायोमोन नङा होमबा?
औ औ नोंथां औ।
आव माने ओ मोसौजों हालौनानै माइ गायनाय बे हुदाखौ फ्राय नुनोनो मोननाय जादों गैया आथिखालाव माने ओ गोख्रैनिफ्राय गो ख्रैसिन माने ओ ट्रेक्टर ट्रेक्टर बाहायबाय दानिया ट्रेक्टरनि जोहैनो गासिबो हाफोरखौ फोजोबनानै माने बेजोंनो ट्रेक्टरजोंनो गायनाय जासै दा ओ माब्लाबा समाव बबेबा न'खरसे बेफोरबायदियावल'सो माने मोसौजों हालौवबाय थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने गोदोनि बायदिनो दा फ्रायानो बेबायदि ओ मोसौ जों हालौवनाय हुदा गैला बा न'खर न'खर मोसौआबो जोबलांजोबबायसो होननानै बुंजायो माने फ्राय मोसौखौनो नुनो मोननाय जाला आरो माने खानो खस्थ' जायो दैज्लां बोथोराव गांसो मोना माने आरो आजिखालि माने गासिबो ओ दुब्लि बारि बा ओ फोथारफोरखौ मा होनो ओ खेथि खालामजोबो नालाय मोसौफोर खानो मोसौफोरनो जाहोनो थाखाय गांसोखौनो मोननो थांला बेबायदि जाहैबाय माने दा बेखायनो नखर नखर। थार माने मोसौआनो खमायलांहांजोबबाय आरो माने। मोसौखौ लानो बाबाय दा ट्रेक्टरजों हालौनानैनो गायनाय। नुनो मोनसै ओ गोदोनि समाव जोङो कमार्चेल फाबै ओ-आबादफोरखौ मावनाय जायामोन माने जोंङो बेखौ ओ फाननांगौ होन्नानै मावनाय जायामोन आरो बेखौ जानो माने जोंनि उदै फुंनो थाखायल खेथिफोरखौ मावनाय जायोमोन एसे एसे आरो एसे एसे। मावबानो जायोमोन नालाय ओ-आथिखालाव मा कमार्चेल भाबै ओ खेथिफोरखौ मावनाय जायो आरो मानो होननानै बुङोबा माने रांखावरि आरजिनो थाखाय माने ओ-बे खेथिखौ मावबाय। थ ओ- बाजाराव बा सोरनोबा मिडेलमेनफोरनो फानहरबाय ना। बिनिफ्राय जोङो रांखावरि आरजिबाय। रांखावरि आरजिनानै माने नखरनि गोनांथि जानायफोरखौ माने बिजोंनो बायनानै लाबाय आरो। दा ओ-दा आथि आथिखालाव माने हानि अनजिमायाबो खम जाबोबाय सुबुं अनजिमायाबो बांबाय दा गोनांथि जानायफ्रा बुरजा जाबाय माने आदारफोरनि गोनांथिया बांबाय दा खम हायावनो माने ओ-गोबां आबाद दिहुन्नो थाखाय आजिखालि मा खालामो माने केमिकेल फार्टिलाइजार माने। रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनसै आरो माने गोदोनि- दिनावथ जो रासायनारि हासारफोर खौ बाहायाब्लाबोनो आबादफोरखौ मोजाङैनो जानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। दा आथिखालाव ओ हासार रासायनारि हासा मुलि बे फोरखौ बुङोब्लानो माने मैगं थाइगंखौनो मोनला आरो माने। दा बे मुलि गोनां मैगं थाइगंखौनो जोंनो जानानै माने जोंनि देहा सोलेर सोहरगासिनो दङ जायनि जाहोना। थिखालाव मा होनो मानसिफोरनि थैनायनि हारा ओ-थैनायनि। माने थैनायनि हारा बांदों आरो बांदों आरो खम बैसोआवनो मानसिफ्रा माने सोरबाया-ओ मा होनो हांसरथेनानै थैनाय सोरबाया मा प्रेसार जानानै थैनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जासै आरो ना गोबां बिबांनो नङा होमबा।
औ औ
ओम दा ओ-नोंथांमोननिखै मा मा खेथि मावनाय जायो?
औ औ ओ जोंनिथिंबो बिदिनो। गोबां रोखोमनि ओ ओ आबाद मावनाय जायो जेराव जोङो। बेसर आबादफोरखौ जोङो मावो जेबा ओ आलु आबाद बा जोंनि जा गोबां बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि फाथो बा जोगोनार बेफोरखौ जोङो ओ मावनायखौ नुनो मोनो। जिहेथु जोङो। जोंना एसे ओ दैमा सेराव जोंहा गुवार जायगा दङ बेनि बेओंखायनो बेवहाय जों जोंनि गामिनि बा जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा बेवहाय गोबां ओ आलु गायनायफोरखौ जों नुनो मोनो आलु गायखां जोगोनार गायो मुला बायदिसिना बेफोरबायदिनो मटरफोरबो फैयो खायसेया बेफोरबायदि ओ आबाद मावो जिहेथु गोदो गोदायनि समाव जाबायदि आबाद मावोमोन जोङो गोदो गोदायथ' ओ बिदिनो जों माने मोसौफोरजों हालेवलाबायनानै ग फोथारखौ एसे हालेवनानै बिदिनो बेनिफ्राय दैमा दैसानिफ्राय जों दैफोरखौ लांनानै हैनाय नुयोमोन बाल्थिंफोरजों रोगानानानै ग ओ दै नांगौ समाव यो बिदिनो जोबोर खस्थ' जायोमोन लोगोसे हासारफोरखौ गोबोरखिफोरखौ होयोमोन मोसौ हा जिहेतु जोंनि ओनसोलाव जिहेतु गोबां मोसौ फिखायोमोन हासारफोर होनायखौ नुयोमोन नाथाय दिनैनि समाव बेफोरखौ जों गोबां सोलायनाय नुबोदों जेराव जोङो गोदो गोदाय ओ आबाद फोथारावदि दै नांगौ जायोबा दैमा दैसानिफ्राय जोङो बाल्थिंजों गोदो जेरैबायदि लाङोमोन नाथाय दिनै बेफोरबायदि जों लांनायखौ नुनो मोनला जों दिनै बाहायनि सासे मेसिनफोरखौ बाहायो जेराव जोङो ओ हन्दा बेनि गेजेरजों जोङो डिलिभारि पाइपजों जों जुदि लाङोब्ला दैखौ
औ
दै बा दैसानिफ्राय जोङो मिसिं सारनानै लाङो दिनै गोदोनि बायदि जोङो बाल्थिंजों लांनानै जों खस्थ' खालामनायखौ नु लोगोसेनो जों गोदो गोदायनि सम ओ बायदिसिना आबादाव जुदि एफ्फौ एनला जायोब्ला बा गाज्रि जायोब्ला लाइट नाङोब्ला आथिखालाव गोबां रोखोमनि जोंहा दिनै मुलिफोर मोनबाय बा गोबां हासार मोनबाय जायनि गेजेरजों जों दिनै आबादनि दिहुनथाइखौ बांसिन ओ दिहुननो हादों दा दिनैनि समाव बिगियाननि जौगानायाव जा ओ मानसिया जिहेथु मेलेमजिबि बेफोरबायदिनो गोबां ओ बायदिसिना रासायनारि ओ मुलै बा हासारफोर दिहुननायनि गेजेरजों ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां एसे जौगानो हमदों आबाद फोथार ओ खौ ओ जे जेब्ला जों आबाद फोथाराव फिथाइ सामथायाइखौ बो जोङो बांसिनै जोङो मोननो हादों ओ बेफोरबायदिनो दिनैनि समाव ओ जोंनि ओनसोलाव ओ जोंनि ओनसोलाव माने ओ बेफोर बायदिनो जोंनि ओ बर' मान मानसिफोरा जाबायदि ओ आबादखौ जोङो रासायनारि ओ हासार बा रासायनारि मुलिफोरखौ बाहायनानै जाबायदि दिहुनथाइ दिहुननांगौ बेफोर बायदि दिहुनथाइखौ जोङो ओ मोजाङै दिहुननो हायाखै मानो होन्ना बुङोब्ला ओ जोंनि ओनसोलावबो बा जोंनि बर'फोरा ओ गोब गोबांङानो दिनै ओ सोलोंथाइ आव एसेबां रोंगौथि गैया जेराव जोङो ओ बेफोरखौ मोजाङै फरायसंनानै जों आबाद मावनो रोङा खै नाथाय जोङो गुबुनफोरखौ नायनो थाङोब्ला जोङो जुदि गुबुन ओनसो सोलाव थाङोब्ला गोबां रोखोमनि जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो ओ जो गोबां गेदेर गेदेर ओ बि गा हा मावनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय ओ बेफोरखौ नायनानैसो बेफोरखौ सोलोंनानै जोंनि बर'नि मानसिफोराबो एसे एनै दिनै आबाद मावनो सोलोंबाय जों दिनै नुनो मोनो दिनै बायदिसिना जों उदालगुरि डिस्ट्रिक फोराव जोङो ओ ओ मा होनो बेखौ तरमुस
औ थरमस थरमस औ
औ औ
जोंनि ओनसोलावबो गोबां बिबाङै थरमुस ओ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो बात ओ जोंनि बर'फोरा थरमुस खौ एसे खम बिबांङै गायो माने ओ ओ जोंनि खाथियाव थानाय मुस्लिम ओ हारिनि मानसिफोर बिसोरखौ माने थरमुस आबादखौ मावनायखौ गोबां नुनो मोननाय जायो आरो माने दा जोंनि आइ नदि आइ नदि होननाय मोनसे दै दंना दै खाथियावनो बुहुत गुवार हा ओ गोग्लैसोनानै थानाय हा दङ बे गोग्लैसानै थानाय हायावनो माने बिसोरो मालाय ओ तरमुसनि आबाद मावनानै माने गोबां माने रांखावरिया आरजिगासिनो दङ दा नोंथां नोंथांमोननिखै जाय मावनाय जि ओ बेसर सबाय फाथो बेसोर ओ बेफोर ओ आबादफोरखौ माने ओ दिहुनखांनायनि उनाव बबेयाव ओ फानहरनाय जायो
ओ जोंनिजोंथ' बेफोर बायदि नंगौ जोङो ओ जोंनि ओनसो लाव‌ बेसर माव मावनाय जायो नाथाय जोंनियाव गोबां गुवार ओ लांदां जाया गोग्लैसोनानै थायो जेराव जोङो नोंगौ जोंनि जा बांसिन गायोब्लाबो बेसरफोरखौ जुदि फैयोब्लाबो जोंहा ओ गु बिघा जि बिघा बेफोर बायदि बांसिनानो आरोना बेनिफ्राय जोङो ओ बांसिनखौनो जों जानो थाखाय जोङो
अ ह ह ओम माने उम कमारसियेल फाबोय कमार्सियेलनि थाखाय ओ फोनाय जाया नामा?
औ फैयो फैयोब्लाबो औ कमारसि थाखायबो फोनाय जायो नाथाय नाथाय इसिबां ओ बिबांनिजों फोनाय नुनो मोना नैजि बिघा बा जिबा बिघा बेफोरबायदि जोङो फोनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोबाङानो जोंनिया ओ हा गोग्लैसोनानै थायो। जेराव ओ जोङो खायसे माने बेफोरनि जाहोना जानो हागौ खायसे ओ हाफोरा उसुबिदा खालामनो माब्लाबा समाव ओ जोङो बेसरखौ फुनानै दोननाय समावनो अखाफोरा हानानै माने गाज्रि खालामलांजोबो गासैखौबो बेसरफोरखौनो दा बेफोरबायदियावनो सुबिदानि थाखाय जिहेथु जोंहा जोंनि जायगायाव गायग्रा- गायग्रा ओ माइ आबाद मावग्रा गोथौ जायगासो नालाय बेवहाय माने बेसर आबादखौ फैयो बांसिनानो होनोमब्लाबो खायसेया गोबां माने रां- रुफा ओरैनो थाङो दैयाव जेराव जोङो माब्लाबा
गोथौ जायगा जानायनि थाखाय माने बेयाव बेयावहाय माने मोजाङै जानाय जायो आरोना बेसरनि आबादा।
औ औ नाथाय अब्लाबो बांसिनानो मावो आरो जेनेबा लोगोसे जोङो बेफोरखौ ओ जुदि मोजां फिथाइ मोनोबा अब्ला जोंनियाव ओनसोलाव बाजार दङ। जोबोद गेदेर बाजार दङ जेराव बेवहाय माइानो जाब जा बायदिसिना बिसिना मैगं -थाइगङानो जा फाननो लां -लाङो आरो।
औ दा आथिखालाव माने ओ जोंनि भारत सरकाराबो माने आबादारिफोरनि जि इनकामफोरखौ बांहोनो थाखाय माने ओ एरिया एरिया माने फार्मार प्रडिउसार कम्पानि होननाय बे माने कम्पानिफोर खौ ओ गायसननानै रेजिस्टार खालामनानै गायसनगासिनो दङ आरो बेवहाय माने ओ भारत सरखारारनिफ्रायनो माने थाम बोसोर ओ सरखारनिफ्रायनो नायनाय जायो बेवहाय सानै स्टाफ आरो सानै स्टाफफोरखौ गभमेन्टनिफ्रायनो बेथन होनानै बेवहाय दोननाय जायो आरो दा बे एफिस या माने ओ बे एरियानि फार्मार्सफोरा जि प्रडाक्सन खालामो बे प्रदाक्सनफोरखौ लानानै माने ओ फार्मार्स फोर जिहेथु ओ मोजां माने दामखौ मोनो बिनि सायाव माने खामानि फोरखौ मावनाय जायो आरो ओ नोंथांमोननिखै जायबो एफ पि सि दंबो जानो हागौ नोंथाङाबो ओ नुखाबाय जानो हागौ ए पि सि सेन्टारफोर फार्मार प्रडउसार कम्पानिफोर
औ औ औ औ दङ दङ
दे नोंथां होनबा ओ दिनै ओ जे ओ बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सा वरायनाय बे सावरायनायखौ ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैना नोंथां
औ औ औ नोंथां दे नोंथां।